औ खोनादों औ औ खोनागासिनो।
आं नोंथांजों जोंनि आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनो कल खालामदोंमोन आरो।
औ औ जों। आबहावा औ आबहावानि थासारि औ। जोंनि दानि आबहावाया मा रोखोम ओम। सावराय जायो।
दारमाने जोंनियाव ओरैबायदि ओ थासारि सोमजिबाय जे अखा नांगौ समाव ओ अखा मोनला बा
औ निस नंगौ।
बिदुङा बारा जाबोगासिनो दङ। बेफोरनि जाहोनफोर खौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन निस्सय। जोंनि बे नांगौ समाव अखा हाया बे अ अखा हायैनि जाहोन मेन गाहाय जाहोनानो जाहैबाय दंफां लाइफां जोबस्रांनाय माने दंफां लाइफां जोबस्रांनाय गारि मथर बांनाय बे दंफां लाइफां जोबस्राङोब्ला जाहा बिदिनो बारा बा कार्बनडाइअक अक्साइड हगारा नङा होमबा ना? दंफां लाइफाङा ओम बेयो खम जालाङो आरो गारि मथर।
कार्बन डाइ अक्साइदआ बारा जाबाय जानांगौ।
उम गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो माने बे मिथिंगाया गोबां बिबाननि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो। माने बिनि थाखायनो जोङो बोथोराव मोननांगौ समाव नांगौ रोखोमनि अखाखौ जों मोनला आरो नांगौ स माव बिदुं मोननांगौ स माव जों बिदुं मोननो हाया आरो। बेनि थाखायनो मिथिंगाया गाज्रि जानाङो। थाखायनो माने।
औ जोंहा गोबां इन्डास्ट्रिबो दं औ गोबां बिदिनो इन्डासट्रि खुलिबाय बिफोरनिफ्राय बेफोरखौ जोङो इन्डास्ट्रि लुनो मोनसे इन्डासट्रि लुनो थाखायथ' जोंहा गोबां ओ बिराद गिदिर जायगानि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ औ जायो औ।
औ बिफां लाइफांफोर थायोब्ला बेखौ दानस्रांनो गोनां जायो।
औ औ औ नंगौ।
बेफोरनो आरो मेन जाहोना।
ओ
बेफोरनो।
सुबुं अनजिमाबो बांनायनि सायाव
औ सुबुं अनजिमाया बांबाय। सुबुं अनजिमा बांनानै सुबुं अनजिमाया थाग्रा खुलि लुनो थाखाय ओरै दंफां लाइफांखौबो दान फायबाय बिदनो आरो मिथिंगाखौ खहा खालाम नानै जोंनि आबहावाखौ बिदिनो गुबुंले बा गाज्रि खालामबाय आरो। आरो बिदिनो उम
माबा बुंबावनो नागिरदों नोंथांङा?
बुंनाय माने बिदिनो सुबुंफ्रा आथिखालनि सुबुंफ्रा माने बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब- जुनार थैयोब्ला जेराव मेराव गारो गेसाव -गोफोन। बेफोरनिफ्रायबो आबहावाया जोंनिया गाज्रि जायो आरो माने उम बिदिनो दाखोर दालाफोरखौ जेराव मेराव गारनाय प्लास्टिक, लेखा बायदिसिनाफोरखौ इदिनो नाङा फाङा जायगायाव जाहाथा गारोना बेखौ जों हायोब्ला सावनांगौ माने जों आबहावानिफ्राय रैखा मोनोबा आरो रैखाथि मोनोब्ला बेनिखायनो सुबुं माहारिया बुजिस'नो हायियाव, बा मिथिनानैबो मिथिसेयावनो जोंनि आबहावाखौ खहा बा गाज्रि खालामो आरो माने जोङो जिब जुनार थैनायफोरखौबो जों गोथौ हाखर जावनानै फबनांगौ माने अब्लासो जोङो बे मोनामनायनिफ्राय जों रैखाथि मोनगोन आरो आबहावाखौबो आरो गाज्रि जानायनिफ्राय जों रैखा खालामनो हागोन माने बे आरो आरो जों गारि मथर सालायनाय बाङाय गारि मथर सालायनाय बेखौ जोङो खमायनो सेस्था खालामनांगोन माने जोङो माने उम जोङो गोबां गारि सालायोबा गारि मथर बायदि उखुन्दै गयोना बे उखुन्दैाबो जोंखौ जोंनि हां लानाय हगारनायाव गाज्रि मोनामनाय होनानै जोङो सुबुं माहारिया बिदिनो बेमार आजार जायो आरो माने
बेराम आजाराबो गोबांनिफ्राय गोबांसिन जाबोगासिनो
उम
उम नंगौ सिगां समाव सिगांनि समाव बा सिगां बोथोराव जोंनि मिथिं गानि आबहावाया साबसिनमोन माने बै समावथ' गोबां गारि मथर गैयामोन ना। आरो दंफां लाइफां गोबां दंमोन।
आरो बिदिनो‌ सुबुं अनजि बांनायजों लोगोसे दंफां लाइफांबो खमायनायनिफ्राय खमायबोनो हमबाय दानफायबाय जजोंनो न' बां लुबाय बेबायदि आरो गाज्रि जाबोबाय सिगांनि समनिफ्राय
औ ओ बेफोरखौ संरैखा खालामनोब्ला माबाफोर राहा दङ नामा?
राहाथ' दङ औ औ राहा दङ जों बे मिथिंगाखौ संरैखाथि बा मोजां लाबोफिननो थाखाय जोङो बे मि मिथिंगाखौ जोङो मोजां खालामफिनोब्ला जोङो साफ्रोमबो दं फांलाय बिफां गायनांगोन साफ्रोमबो आरो सानसेयाव खमावबो फांब्रै फांबा जों दंफां गायनांगोन आरो अब्लासो जोङो बे मि मिथिंगाखौ गोगो थासारियाव लाबोफिननो हागोन आरो बे आरो जोङो जिब -जुनार थैनाय बेफोरखौ जों जेराव मेराव गारनाङा माने हाखर जावनानै बा फब फबनानै दोननांगौ आरो अब्लाना जोङो मिथिंगाखौ रैखा खालाम खालामफिननो हागोन आरो आं बेखौ बयखौ सानो
ओं
आरो माबाफोर
माबाफोर नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दङबा सोंनो हागोन मिथिंगा
दासान्दिथ' गोबां अखा हागासिनो नङा होमबा
औ हादों औ
अखाजों नोंथांमोननिखै दैबाना जानानै माबाफोर खहा जादों नामा
अखाजों थ' खहा जानायखौ जों नुनो मोनाखै माने बार अखाजों लोगोसे बारबो बारफादोंना दाख्लै सिगाङाव बे बारजोंसो एफा एनै खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो बेदि
माबायदि खहा जा जादों
बिदिनो खायफानिया बिदिनो गय बिफां बायदों फांफा फांनै बिदि आरो बिदिनो गयआबोथ' जोंनि सुबुं माहारिनि सम्फद नालाय माने जों खहा जादों आरो माने इसिबां मानि जायाखै बायआखै बिदिनो फांफा फांनै बायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो अखायाथ' जोंनि सायाव माने गोहोमसो खोख्लैदों माने मोजां दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय गायनाय फुनाय दिन माने जों सुबुं माहारिनि थाखाय माने गाहामसो जादों बेखौ आं सानो आरो माने जाहा खोथिया फोग्रोनांगौ जायोना माइ गायनो थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय बे खोथिया फोनायाव माने मदद खालामनाय बायदि जादों आरो माने दाख्लै अखा हानाया बे आरो
नोंथांमोननिखै ओ दैखौ अखानि दैजोंनो गायो ना बान्दोफोरबो दङ'
जोंनि ओनसोलाव अखानि जों गायो माने जोंनिया एसे सा ओनसोल नालाय माने बिदिनो दैमा दैसानि बारा दैमोना जों मिथिंगानि दै बा अखानि दै बेजोंनो जों गायनाय जायो आरो माने अखानि दै गैयाबानो जों गायनो फुननो हाया बे अखानि दैआनथ' मिथिंगानि दै नङा होमबा ना उम मिथिंगायाव मोननाय दै बेजों गायनाय जायो आरो आरो जोंनि ओरै एसे खोला बा हायेनाव दैमा- दैसाफोरनिफ्राय गायनाय जायो माने बिथिं निजोरा बा फुंखा ओंखारोना बेनिफ्राय आरो
उम बिदिनो जो ओ बिदि नि निजोरा बा फुंखाफोरनिफ्राय मोननाय दैयाबो थोजोबा जोंनो अखानिनो गोनांथि जाखायो आरो
उम
अखानि दैखौ नांथारगौ जायो जोंनो
औ
मानो होनबा अखाया ओ गोजौनिफ्राय गोग्लैखानाय नालाय माने गासैयावबो राननानै होख खानाय जायो आरो ना
औ- औ
थुंगाफोरनि फ्रायथ' जोङो जाम्फै बायदि लानानैसो थांनो गोनां जायोना बेयाव मोनसेल' जायगायाव अ मोनसेल' जायगायाव गोलैनायनि थाखाय बियो गासिखौबो फिजोबनो हाया आरो बेन बेनि थाखायनो अखानि दैया बिराद गोनां ओ
उम नांगौ रोखोमनि सुबिदाखौ फोजोबनो हाया बेखौ नुहुरो आरो ना उम नुहुरो बे दैमा- दैसा नि दैखौ दे बे अखानि दैया जाहैबाय दुलाराय माने ना जेरावबो बयनावबो राननानै होजोबनाय साबसिन बेखौ नुहुरो आरो आंबो
औ
दा नोंथांमोननिथिं मिथिंगानि थासारिया मा रोखोम बेखौ फंनैसो बुंहरनो हागोन नामा
उम मिथिगायारिनि थासारि माने जोंनियाथ' दा गामि ओनसोलखा नालाय गामि ओनसोलावथ' बिदि आजिखालिथ गामि ओनसोलावबो गोबां गारि मथर जासै सिगाङावथ' टाउन दा‌ गामिओनसो गोबां नुनो मोनसै
उम
बेनि थाखायनो एसे
औ
औ नोंथां दोनथ'नोसै फै नामा दे
औ औ दे औ
बुंनो